खैनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ खोनादों।
बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे दसे दानसेयाव सावरायनो नागिरदों आंनो‌ दसे सम होनो हागोन नामा? नोंथां।
औ औ आं होनो हागोन दे नोंथां।
सावराय बिथां जों ज जोंनि बर' हारिनि जानाय-लोंनाय जे जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा जे ओंख्रि
एसे
दे मा मा ओंख्रि जायो बर'फ्रा बेफोर जानाय-लोंनायनि एसेयाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन मेदां जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि फोरनि बिथिङावहाय बुङोबा जोंनि बर'फ्रा माने। गोबां बायदि रोखोमनि जोङ ओंख्रि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जे आङो बुंनोसै। जे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो हाग्रायाव थानानै मोजां मोनो जे हाग्रानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजोंनो। जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना। ओ बेनि बेलायावनो जोङो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो माइरंजों बानायो बे अनला‌ ओंख्रिखौ जे माइरंखौ देनानै जोङो बेखौ। दुफु दुफु खालामनानै जोङो ग्लब ग्लब दै गोदौनायावहाय जों बेखौ। संनाय जायो आरोोना आरो बे अनला ओंख्रिजों जोङो गोबां बायदि रोखोमनि जायो जोङो जेरै जोङो बेहाय दाउबो होनो हायो दाउ बेदरखौ। होन हायो जों बेरखौ बेदरखौ जों जाबासिनो बेदरफोरखौ होनो हायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो। नििरामिस जानो थाखाय जोङो बिदिनो माखासे बिदिनो थाइबें बिलाइफोर बदि बायदि रोखोमनि हायाग्राफोरनि बिजौफोर। होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो औवा मेवाइफोर जोङो बैफोरखौ होनाय जायो आरोना आरो जोंनि बर'फोरनि साबसिन ओंख्रि होनोब्ला जोङो बे बेखौ बुंनो हायो जे अनला दाउ अनला मेवाइ आरो सबाय सबायाइजों दाउ सबाय, साम' नारजि अमा जोङो बैफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरोना आरो। बैफोर ओंख्रिफोरखौ जानो थाखाय जोङो खारै बाहायनाय जायो आरो ना। आरो बैफोर खारैखौ जोङो बर'फोराहाय। गोदोनिफ्राय माने माखासे बिफांफोरनिफ्राय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो जेरै बे बेसर बिफां जे गोदोनि सम समाव जों गोबां बर'फ्रा बेसर आबाद मावो आरोोना बे बेसर आबादनिफ्राय जोङो। बिफांफोर जे बेसर बेगरखौ जोङो साफा खालामनायनि उनावहाय जोङो माखासे बे बिफांफोरा थायो आरोना बेबो बिफांफोरखौ जोङो सावनानै जों बैनिफ्रायबो जोङो जे हाथफ्ला मोनो बे हाथ'फ्लाखौ जोङो सरनानै जोङो बे खारै मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो बायदिसिना हाग्राफोर जेरै जोङो सबाय सबायनिखौबो जोङो बानायनाय जायो आरोना आरो जोङो साबसिन खारै होनोब्ला जोङो थालिर बिफां थालिर बिफांनि मादा जोङो थालिर बिफांनि मादानिखौ जोङो साबसिन जायो होननानै जोङो बर'फ्रा बर' बुरिफ्राहाय बुङो आरो ना आरो बे थालिर बिफांनिया गोथावसिनबो जायो होननानै बुङो आरोना आरो गोथावसिनबो जाखायो आङो जानानै मोनबोदों आरोना बे जोङो बेनिखौ मिथिदों आरो बे बे आरोना ओमफ्राय लोगोसे जोङो आरो मैद्रुनि मैद्रु मैद्रुफोरनि बेलायावहाय जोङो खारै मैद्रु माबा ला फा मैद्रु आरो फाथो मैद्रु लाइ लाफा बिदिनो बुथुवा खुदुनाफोर जोङो बैफोरखौ जोङो बर'फ्रा जाबोयो आरोना आरो जोङो लाफा मैद्रु लाफाखौ जोङो मैद्रुबो जायो आरो खारैबो जायो लाफा खारै होनोब्ला जोङो लाफा खारैजों जोङो नाथुर गोरान एबा ना फिसाफोर जेरै ना मावाफोर जोङो बेफोरखौ जायोब्ला जोङो गोबोद जोबोद गोथाव जायो आरोना आरो बेनि बे बेनि अनगायैबो जोङो आरो गोबां जोङो मोनबावनो हायो आरोना जे जोङो बैफोर ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो बोरै मायो जोङो बेखौ जोङो माखासे जोङो बैफोरावहाय जोङो थाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाया आरो ना जे जोङो बेखौ खारैफोरजोंनो संनाय जायो आरो ना जेरै जों अनला ओंख्रियावथ' जोङो थावखौ बाहायखाया आरोना बेजोंनो खारैजोंनो जोङो फुदुंनाय जायो माबा संनाय जायो आरो मा आरो जोङो सब सबाइफोरनि बेलायावनोबो बिदिनो आरोना जे जोङो सबायखौ रुखांनायनि उनावहाय जोङो दाउफोरखौ जोङो बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहाय जोङो होनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जे ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाहाय सबाय माबाखौ होखांनायनि उनावहाय बेदरफोरखौ होखादो जोंनावहाय खारैखौ होसिगोन आरोना आरो बिनि उनावहाय जोङो माखासे मस्लाफोर बर'नि मस्लाफोर जेरै गंगार दुन्दिया बिदिनो माखासे गोबां दंबावो आरोना आं बारा गोसोआव गैला आरो आरो स' बेनि बेलायावहायनो नोंथाङा बे बर'फोरनि जानाय लोंनाय बेनि बेलायाव एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जे नोंथाङा इदियावहाय
औ हागोन नोंथां आ जानाय लोंनायनि सायाव एयाव माखासे बर' ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोर दङ बे ओंख्रिफोरा जाबाय अनला नारजि अमा बायदि बायदि ट्रेडिसनेल जोंनि माखासे लोंनायफोर दङ जुमाइ गोरान जुमाय गिसि मायब्रा बिदै माथा बिदै बायदि बायदि जों बेखौ बुंनो थाङो फ्राय जों नुनो मोनो जोंनि माखासे बर'फोरनि गेजेरावहाय जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा बुंंलां खांबाय नङा होमबा नोंथां जे
नंगौ।
आं बुंनो सानबावो जे जानायनि सायावहाय जा फंसे खोथा आं फोरमायनो सानो नोंथां जोंहा अनला आंख्रि आरो नारजि ओंख्रिया जोंहा आ भारत सरखाराजों जोंहा गनायजानाय जि अ टेक मोननाय ओंख्रि नङा होमब्ला नोंथां बियो?
नोंगौ औ नोंथां नोंगौ।
ओ बे ओंख्रिया जोंहा नेवसि जाथावना ओंख्रि नङा मानो होनोब्ला जों अनला अनला होनोब्लानो जोंहा ओ आखाइनि खोमोमोन गसंख्रां लायनाय मोनजागौबा सानगु लायखानायखा आरो नारजि अमायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे एंगारथावनो हायै मोनसे ओंख्रि जायखौ जों गासैबो गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो जानो एकदम माने गोसो जायो। दा लोंनायनि सिगां बुंनो थाङोब्ला आरोबाव लोंनायनि बेलायावबो दङ जे जुमाय गोरान गिसि बेफोरो जोंनि भारत सरकारजों गनाय जानाय जि अ टेक मोननाय मोनसे दा जों बेफोरखौ जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायना बाहायबोनानै मोजां मोनबोनाय आरो जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल लोंनाय बुंनांगोन गोरान गिसिया जोंहा बैसागु फैयोब्ला जों जुमाय गिसि आरो माइब्रा बिदै बायदि बायदिखौ जोङो जे बोसोर गोदाननि मुङावहाय जे गावनिनो
जे लोंग्रा हिसाबै गावनि हारिनिनो लोंग्रा हिसाबै जों बेखौ लोङो नाथाय लोंनांगौ लोंनाया मोजां थेवब्ला नाथाय नांनायनि अभार लोंनाया मोजां नङा होननानै आं सानो। जोंहा गोबांथार गोदोनिफ्रायनो जांख्रा दैज्लां बोथोराव जेब्ला माइ गायनानै जांख्रा जायो नांगोल जांख्रा अब्ला बेयावबो जोंहा। गोबांथार गामिनि रायजो रायजाफोरजों ज' ज' लोंलाय जालाय बेफोरो मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय मोनसे। खामानि बा हारिमु होनना बुंनांगौ जोङो। आरोबाव जांख्रानि अनगायैबो जे माइ गायखांनानै। जोंहा माइ हानाय खासि जांख्रा होनो बेयावबो। ज' ज' गावजों गाव मोखां नायलाय नायलाय बोथिसे ओंखाम जायो। खासि जांख्रानि उनाव बेबो जोंनि बर'निनो मोनसे आगो हारिमु होननांगोन जोङो। दा आरोबाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव सावरिबादाल जाबोनाय दि दि न' फरावबोयनि बन सिनि सावगरि बा गुबुन मोनसे। न' नुनानै सावरि बादानि बायदि बायदियाव जनि बर'फ्रा माखसे जोंनिबो बर' हारिनि। राज ज जौ गिसि गोरान बायदि बायदि जों जोंहा। ज' ज' सावरि जाबोनाय बेफोर जोंनि बर'निनो मोनसे। जोंनि एंगारथाव माने एंगारनो हा थावै मोनसे हारिमु होननानै जों बुंनांगोन दा जुमाय बानायनायनि प्रसेसखौथ' नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ मिथियोन नोंथां
जोंखौ जोंनो माइरंखौ जोंनो संनानै बे लेभेलावहाय एबव जोंहा एबाव बानायनायनि माखासे प्रसेस दङ। ज बेहाय मसेथ' आालनि रोदा बिलाइ मोखोनाव बिलाइ मोखोनाव बिबार दंफां र खेबनि रोदा आरो माइरं एंखुर बायदि बायदिखौ जोङो मिक्स खालामनानै। उवाल गाय न इनानानै ज मखौ फानो म संनाय माखासे माइरङाव जोङो मिलायनानै जोङो। खौ गोबाव समनि थाखाय बा मोनसे। दोबसि बा माखासे बाल्थिं औ पानि न जयो द हफनानानै जोंहा जेब्ला बियो। सेवनानै जोंना बिदै ओंखारगोन अब्ला जों बेखौनो। जुमाय होननानै बुंनाय जायो। माइरंनिफ्राय ओंखारनाय जुमाय जायखौ जों जुमाय गिसियोनो मिथिनाय जायो दा होमबा नों नोंथां बुंबा खोथाया जोबनो थाङा बेनिखायनो समाबो जाबाय नोंथां। बे नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि जे माखसे जानाय लोंनाय बिनि सायाव ज सावरायलाय मोनोननानै नोंथांजों बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। दे होमबा बिदिब्ला नोंथां जों दोथलायदिनि
औ गोजोन्थों नोंथां।